नोंथां खोनादोंना नोंथां
खोनादों खादों औ औ लानाय आयदा बादियै औ औ बाहाय बाहायनायखौ फोरमायनानै ग्रोदो नामा?
औ
औ दे
औवानि बाहायनायखौ बुंब्ला जों समाजाव बर' समाजाव जों थैनायनिफ्राय थ जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम थैनायसिमनि सोमोन्दै बुंना थांना बुंनो हायो। मानो होनोमब्ला गथ थै जोनोम जानायावनो गथ जोनोम जानायाव गोदो गोदो माने हसपिटेलाव लां हसपिटाल गैया समाव दंमोनबाबो खम बेबायदियाव गामियावनो गामि गामिफ्रावनो गथ जोनोम जानायाव ओ नारि हानायाव खाथिमल बाहायनाय बेबो औवानिफ्रायनो बाहायनाय जायो। बेबायदिनो गथनि नारि हानाय बेबो बेनि उनाव न खानाय न खानायावबो जों औवानि बाहायनायखो मोननो थाङो जेरै उखुम बानायनायाव उखुमाव मानदालि बा औवानि ओ जागन होयो बेफोरा आरो बेबायदि बिदिनो नखरखौ रैखाथि होनो थाखाय थाखाय जेरै बाउन्डारि बेयाव रैखाथि होनो थाखाय मोसौ मैसो बोरमा बायदिफोरनिफ्राय न'खरनि मुवा बेसादखौ रैखाथि होनो थाखाय जेरै ओ जेवरा होनाय बेफोराव जों औवानि बाहायनायखौ मोननो थाङो। बेबायदिनो आरो गोबां दं आरो औवानिया बेबायदिनो मैगं मैला गायनायाव औवाया ना मानलायलांनो थाखाय गोजौ स्रां होनाय हेफाजाब होनाय। मैगङाव गोजौआव गाखोलांनो थाखाय बे बेफोरबो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो बेबायदि ओ बिदिनो आइजें आइला बाहायनाय आइजें -आइला। नाागुरनायाव औवानि आइजें एला जेरै जेखाइ खबाय। सेन। बायदि जेरै जन ओ आरो। जानथा। जान्था बानायनाय आरो बेबायदिनो फल बानायनाय गोबां औवानि बाहायनाय बेसाद मोनो जों बेबायदिनो आरो
औ।
आरो गोबां दोङो जेरै
औ।
ओम ना नाखौ गोबाव सम जानो थाखाय। गोबाव सम थिनानै जानो थाखायबो औवानि औवानिखौ आसोन बानायनानै नाखौ देग्लिनानै आसुङावसुना सोना दिनाय औवा हास सिङाव बेयावबो जों औवानि बाहायनायखौ मोनो। थाङो।
औ औ नंगौ।
गोदो जेब्ला गिलास बायदिफोरा ओंखाराखैमोन बेबायदियावबो जों गोदो गोदोनि समाजाव माने गोदो गोद थायो आरो ओ औवानि हासुङाव दै लोंनाय। बेफोरबायदिखौ खोनानो मोन्दों बर समाजाव औ बेबायदिनो ओम आरो संग्राय। बायदि बाहायनाय खबाय सेन औ आरो जग्रा मु जग्रा बे साद मरा जेरै जिरायनोबो फांसायाव जिरायनो थाखाय खाय बियोबो जग्राया बेयोबो बानायनायाव औवानि बोस औवानि बाहेर हायनाय मुवा बेसाद बेखौबो नुनो मोन्दों। बेबायदिनो जि दानाय जि दानायावबो जोंनि गोबां औवानि मुवा बाहायनायखौ नुनो मोनो जों। जेरै सामफेद खनसि दानानाथा
औ औ
ओ नु खनो थाखा खायबो जोंहा दंगा नांगौ बेयावबो औवानि दं। खोनानो मोनो जों बेबायदिनो गोबां दङ आरो। आरो बेबायदिनो थैनाय थैनायावबो जों थैनायावबो औवानि बाहायनाया गोनां थार जेरै थसे औवाजों थसे औवाजोंनो जों मानसि गोथै बाननो थाखाय ओ माने बैसां मा होनो बेखौ खौ ओम नोंथां ओ औ बेखौ हौवानि थाखाय सयथा बा हिनजावनि थाखाय सयथ ता हौवानि थाखाय पासता बिदि लानानै औवाखौ बाहायनाय नुनो मो नों बेबायदिनो गोबां दं आरो आरो नोंथाङा बे औवानि बाहाय फायनायनि सोमोन्दै फ्राय आरो माबाफोर आरो मोनथिबावो नामा बेफोरखौ
औ औ औ नंगौ जों औवाखौ ओ गोदो गो दायनिफ्रायनो बाहायबोयो। आरो आथिखालावबो औवानि बाहायनाया माने गोबां रोमैनो ओ नुनो मोननाय जायो जेरैबादि दिहाय गोदो औवाखौ बाहाय हायोमोन। आथिखालाव बबेबा आ समानैनो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आ फारसेथि औवाखौ ओ गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जाना जायो होननानै बुङोब्लाबो गोरोन थि नङा मानोना औवाखौ जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम औवाखौनो बाहायनाय जायो जेरैबायदि हायनो मा बुंलांनाय जोनोमजानाय समाव ग'थनि नारि हानायनिफ्राय लानानै ओ थैजासिम बेखौ बाननानै लांनाय सिम माने औ औवानिनो गोनांथि जानानै फैयो। अ बेबादिनो जों औवाखौ गोबां हा मुलि बादि यैबो बाहायनाय जायो जेरैबादिहाय सोरनिबा ओ आथिंआव बौओब्ला बेनि औवानि थां औवा गोथांनि बिगुरखौ अ सैनानानै बेखौ माने होयोब्लालायनो थै थाबथायो। जानो हा गौ बेवहायबो माबा मोनसे बिगियानारि आ जाहोन हाबनानै दङ ओ बेखौबो मोननो हायो बेजों लोगोसेनो जोङो आरोबाव मोननो हायो जेरैबायदिहाय आ नोंथाङा बुंलांनाय न' बानायनाय बायदि आ बायदि मुवाफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो औ। नंगौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' फोरा ओ बेबायदिनो बाहायबोगासिनो दङ आरो आथिखालाव बाहायो बेजों लोगोसे नो आरोबाव जों मोननो हाबावो जेरैबायदिहाय आथिखालाव गोबां रोखोमनि गोदान गो दान आ महर होनानै बा समायना होनायनि थाखाय बेजों समायना रमायना मासि आरांगा आ बायदि बानायखौबो जों मोनो बाहायो बे समखौ गोऔवाखौ बाहायदोंमोन जैबायदि बाहायदोंमोन आ बेनिख्रुइ माने बांसिन जों बानायखौबोुनो हायो लोगोसेनो आथिखालाव औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला ब्ला जों आ मोनसे जौगा थाखोनि होननानै सानजायो मानोना जोङो फरायनाय गोनां जानलाय बिलाइ बेखौ बेफोर खौबो माने औवानिफ्रायनो बानायो औ बे खौ माने औवा नि मासिया जोंनि बर समाजावल नङा माने गासैयावबो माने जोबोद गोनांथार होननानै माने साननो हायो आरो औ बे बदि माने ओं औ औवा जों मने गोबां मुवा बानायनायजों लोगोसे औवाऔवाखौ माने जोङो ओ जोंनि जिउआव नांथारगौ बा जों ओ बेखौ जों औवानि साया लानो थाखायबो जों औवाखौ नांगौ जेराव औवानि साया होननानै बुङो ब्ला जोबोर थाजिम जायो जों बे खौ साननो हायो बेनिखायनो गोदोनि बा जा बर नखर होननानै बुङोब्ला आ औवा गौ औवा गैया होननानै बुंनोनो हाया मानोना औवाया जादों बर नखरजों नां नांफानानै थानाय मोनसे रोखोमनि आ मुव मुवा जेराव बर नखर होननानै बुङोब्ला औवा सुबासेबाबो थाखाथारो आरो ना औ बेबादिनो ओ औ बेबा दिनो आरोबाव मोननो हायो जेरैबायदिहाय नोंथाङा बुंलांनाय आबाद मावनायाव गोनां जानाय बां सिननै नोजोर होयोब्ला जों मोननो हायो ओ हारिनि जिउ खुंनाय जा बर' समाजनि जिउ खुंनाय बेफोरखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो हायो बांसिनै बिसोरो माने औवाजोंनो सोनारनाय आरो ना औ नाथाय आथिखालाव जोङो बेनि अनगायैबो आरो जों बांसिनै नुनो हायो। जेरैबायदिहाय औवा होननानै बुङोब्ला आथिखालाव फालांगियारि गेजेरजोंबो गोबां रांखान्थि खामायनाय गावखौ सुंथानाय न' खरखौ सुंथानाय आ बायदिफोर खौबो मोननो हायो आरो औ बेबादिनो जों औवाजों जोंनि हारिमु हारिमुनि दामजु जा सिफुं आ बेखौबो मा बानायनाय जायो। जेराव जोंङो आ बेखौनो दामनानै बा बेजोंनो सिफुंखौ सुनानै औ जोंनो जों जोंनि हारिनि सिनाय थिखौ होयो। जेराव जोंनि हा-हारिमुखौबो माने बेजों औवाजोंनो माने हमथानानै लाबोनो हायो आरो बेनिखायनो औ वाया जोंनि था खाय जोबोर गोनां जेराव जोंनि हारिमुजों ओ बियो मैखोमै नां फानानै दङ'। बेखायनो माने ओ औवा होननानै बुङोब्ला जों एंगारनानै बा बेखौ एंगारनानै जों माब्लाबाबो सोलिनो हाया। आ जेराव औवाजों आ माने
औ
ओ जेराव ला बायदिखौ बाहाय बाहायबोदों ओ आथिखालावबो नाथाय आथिखालावबो जोंनो होयोब्ला नुनो मोनोदि औवा होननानै मुवा न' लुनाय बायदियावबो औवा बाहाय नुनो मोननाय जायो औ नाय समाव औवा बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आ आथिखालनि बिगियाननि मुगायाव बो जुदि औवाखौ बाहायोब्ला अब्ला औवा थ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार बेनिखायनो औवाखौ जोंनो नां थारगौ औ नोंथांनि बादिब्ला औवा बाहायनाया नि थाखाय मुलाम्फा गोनां ना खहा गोनां बेनि बागै एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
बाहायनाया मुलाम्फायानो बुंजायो औवाखौ माने उम जों बर समाज बा नखराव औवाया था खायो बेनि थाखाय रांखान्थि रांखान्थिजों लोगोसे जोंनि जोंनि जिउआवबो बुहुत हे फाजाब होयो जोंखौ जेरै ओम जोंनि ओ थांना थानायाव औवाखौ नांगौआनो थागौ हनै नांगौ थाव नांबायानो थागौ होन जायो मानो बुंबोला बेजोंनो माखासे हारिमु बे समाज संसार जानायाव औवाया जोबद हेफाजाब होयो जेरै न खावनाय न' खानायनो बुं न खा खानाय जों जेराव थायो न' खानायावनो जोंहा औवाखौ नांथारगौ जेरै बेनि बेरा दुमनाय न'नि उखुम दुमनाय उखुम सैनाय बेफोराव खो नांखागो आरो न'नि बाउण्डारि होनाय बेयावबो नांखा थागो बेबायदिनो जोंनि लेखा फरायनायावबो औवा औवाख खौ लांनानै बाहायनानै बेखौ जों लेखा बानायो आरो बेबायदिनो जेखाय खबबायजों हा। बर' हिसाबै जोंहा ना गोरनाय ना हमनाय बेफोराव आखा फाखाखा बे नखराव जोंहा बेफोराव खबाइ जेखाइ बानायनायाव औवाखौ नांथारगौ। थ' बेयाव जोंहा औवानि गोनांथिखा। बेबायदिनो बेबायदिनो न' लु बिल्दिं लुनाय आथिखालाव बिल्दिं माखासे माने बिगियानारि जुगानाय जुगोनाय दिनाव आथिखालाव जोंनो औवाखौ न' औवानि न' खानायल' नङा जोंहा गुबुन इदथानि न' फाखानि न' बानायनायबो जोंहा औवानि गोनांथि जादों औवानि औवानि न'आ मोनसे बे हानि न'जों बानायनाय बेयाव औवाखौ नांखाथारगौआनो आरो जोंनो पाखानि न लुयोबो औवानि हेफाजाबखौ जोंनो नांगौ जायो। बिखौ इथाखौ माने गोजौआव नां थानानै हेफाजाब होनायाव बेबायदि बिदिनो- ओ गोबां आरो उम उम आरो औवानि बिखहाय माबा
औ औ दे बिदिब्ला समाबो जाबायमोन औ दे।